खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय ओ बर'फोरा
औ
बोरैहाय मैहुर खालामोमोन गोदो बिनि सोमोन्दै आं सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
ओं जोङो मैहुर खालामनो थांनायाव जोङो गोदो बर'फोरा ओ गोबां जोङो आइजें आयलाखौ लानानै जों मैहुर खालामोमोन। नङा होमबा नोंथां? जों बर' फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मैहुर खालामोमोन नाथाय आथिखालाव एसे जोङो खम जाबोनायखौ नुबाय। जोङो गोदो मैहुर खालामनो थाङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो बोरला लांगोमोन लबर जायखौ जों बाथुल होननानै बुङो नङा होमबा? लोगोसे जों जं फारनानै जों लायोमोन बिदिनो सि खा रुवाखौ जोङो जानजियाव खानानै लायोमोन थिग बिदिनो जोङो गोदो ओ जोंनि मैहुर खालामनायाव रैखाथि मोननो थाखाय जोङो गोबां मुवा बेसादखौ जोङो सेफटि हिसाबै जोङो लांफायोमोन आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ
जोङो मैहुर खालामनो थांबा मै बिदिनो जोङो आरो जोङो ओम जुवा माला नङा होमबा बेफोरो ओ। लोगोसे जोङो मोख्रा बेफोरखौबो गोदोनि मानसिफोरा जायोमोन आरो। मोख्राफोरखौबो नों गावथारो मैफोरखौबो हाग्रानि अमा मैसो बेफोरखौ जोङो बर'फोरा ओ गोदो मैहुर खालामनानै जायोमोन। बेफोरो जोंनि ओ जेरै माने गोदो जेनेबा हाग्रा बंग्रा दोङोमोन जेरावबो नङा होमबा? दायो आथिखालाव मानसि माहारिया सुबुं माहारिया बांनायनि थाखा खाय जों दिनै आथिखालाव जोङो अरन बागानखौ जोङो बारा नुबांलिया आरो। मानोना गासै ओनसोल जायगायावनो जेरै मानसिया बांनायनि थाखाय न' लुनानै दिनै हे जेरै मुसा मुफुर ओ मिथिंगायाव थानाय जेरै अरनबारियाव थानाय। दावमा दाउसाजों लोगोसे गोबां जिब जुनारा दिनै अरनबारि गेजेराव थांबाय आरो। जेरै जोङो जाय अरमबारिया जेरै ओ गनायजानाय माने अरन हायुआारि नेसनेल पार्क। फोर जेरै गनायजानाय बेफोर रोखोमाव दिनै मानसि माहारिया थानो हाला नङा होमबा। बेफोरनि थाखाय जोङो। जिब जुनारफोरा बेफोराव थानायफोरा जोङो रैखा मोनबाय आरो। गोदोथ' जोङो कुनु बेफोरखौ नायामोन नङा होमबा गोदो जोङो आयेन कानुनफोरखौबो जोङो बारा ओनसोलाव जोङो गनायथि होआमोन नङा होमबा? आथिखालाव जोङो आयेन कानुना जेरै ल' जायखौ बुङो बेफोरो दिनै सु समान जाबाय बेखायनो जोङो अरनबारिनि जिब जुनारफोरखौ जों दिनै मैहुर खालामनो हाला आरो नोंथाङा जुदि खालामोब्ला नोङो बिनि थाखाय नोङो जियाल जानांगौबो जानो हानाय आरो आथिखालाव बेखायनो जोङो अरनबारियाव थानाय मोनसेबो जुन्थुखौ जोङो दिनै बुथारनानै जानो हाला आरो। बेखायनो जोंनि बर' फराबो दा आथिखालाव जों बेफोर अरनबारि हाग्रायाव जोङो हामनायखौ जोबोर खम नुबाय। गोदो जि खालामबाय खालामबाय ना दा आथिखालाव जों बेफोरनिफ्राय गोबां सांग्रां जाबाय जोंनि बर'फोराबो दायो जों अरन हाग्रायाव मैहुर खालामनायनिफ्राय गोजानाव थाबाय आरो।
औ।
जोंनि थाखाय मोजां आरो जोङो हाग्रानि अरनबारिनि जिब जुनारफोरखौबो जोङो रैखा होनायाबो जोंनि सुबुं माहारिनि दायथ' नङा होमबा?
नंगौ।
बेखायनो जों बेदर जाबाबो जों दिनै अरनबारिनि बेदरखौ जोङो माने नागिरलिया आरो गोदो जे जों मावलांबाय सुबुंफोरा सोदोमस्रि मोनैबायसा जों दिनै ओ सिभिलाइस जाजोबनो हायाखैमोन नङा होमबा जोङो जिब जुनारफोरखौ जों गेलेनानै जोङो रंजानानै जोङो दिनै खामानि मावगौमै नाथाय आथि खालाव जोङो जौगानायनि थाखाय जों बेफोर रोखमजों जोङो जोंनि बर' समाजावबो बेफोर रोखोम खालामनाया जोङो नोबुंलिया आरो। आरो जोङो मावनोबो नांला दिनैनि बे समाव जोङो जौगालु मुलुगाव जोङो बर'फ्राबो जों दिनै जौगानो हाबाय बेफोर रखम हुदानिफ्राय जोङो बयबो गोजान जानांगोन आरो‌। अब्ला नों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जों गोदो मैहुर खालामनायाव जों मा मा खालामोमोन।
औ नंगौ नोंथां जोङो मैहुर खालामनाय होनोब्लाथ' ओ जोंनि बर'फोरा बा बर' बर' सुबुंफोरा माने गोबां ओ आइजें आयलाफोर बाहायनानै जोङो मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनोमोन आरो आरो जोंनि गोदोनिफोरखौ जोङो मोनथिनाय एबा खोनानाय बायदिब्ला मैहुर खालामनायनि सिगां बिसोरो फुजा होयोमोन माने बै ओ जि जुनारनि मोदाय होनो जोङो माने मोदाय होग्रोयो आरो माने आथिखालावबो जोङो मालाबा समाव नुनो मोनो आरो बै ओ जिब जुनार मोदायनो जोङो
औ।
ओ फुजा होनायखौ मानोना बेयाव फारौ एबा जोङो दाउसा एबा दाउज्ला दाउ हाथारनानै ओ फुजा होयो आरो बिसोर मानोना ओ बै मैहुर थांनाय समाव जाहाथे ओरैनो ओ आखाइ गोजा फैनाङा एबा फेलें थाङा बेखौ हास्थायनानै ओ फुजा होयो आरो बेबायदि होयोब्ला माने माबा नङा माबा ओ जोङो ओ मैहुर खालामनायाव मोनबोयो होननानै बेबायदि फोथायनानै जोङो बे फुजाखौ होनानै लाग्रोयो बेनि सिगां ओमफ्रायसो जोङो बिदिनो ज'यैनो ओ ओंखारलाङो जोङो बायदिसिना ओ आगजुफोर लानानै जेरै जं बा जों लावथि थखन लोगोसे जे ओमफ्राय बोरला थिर बेफोरबायदि मुवा आ मुवाफोरखौ बा आगजुफोरखौ जोङो लाना लोगोआव लाफानानै मैहुर खालामनानै खालामनो थाखाय थाङो। बेबायदिनो जोङो मै ओ अमाफोरखौ मैहुर खालामना लाबोनानै जोङो ओ जाफैनाय हुदाया जोंनि गेजेराव जों नुनो मोनो ओ बेनि अनगायैबो जोङो आरोबाव माखासे समाव जोङो सेेसा नेवलाय ओ बन हाफा लोगोसे जाहामालाय बैफोरखौबो जोंनि माने मैहुर खालामना जानायाव ओ नुनो मोनो आरो माने बेफोरखौ मोनसे जोबोद। जोंनि माने गोथाव मोनजाग्रा बा जों गोथाव मोनजानाय मोनसे - माने बेदर आरो बेफोरखौबो जोङो मैहुर खालामनो थाङो। बेबायदिनो जोङो बायदिसिना आगजुफोर लानानै मैहुर खालामनानै लाबोनानै बेखौ राननानै बा जाफैयो बेबायदिनो आरो। जोङो मै जिब जुनारनि अनगायैबो जोङो दाउफोरबो बायदिसिना ओ दाउमा दाउसाफोरखौबो जोङो मैहुर खालामनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। हाग्रायाव मोननाय बायदिसिना दाउब' दाउथु बा दाउस्रि बा जोङो आरो माखासे ओ। माइ फोथाराव थानाय माखासे दाउफोर थायो बैफोर दाउफोरखौ जोङो नायगिरना बा हमना लाबोनानै जोङो ओ बुथारना लाबोनानै बेफोरखौ जोङो जाफैयो। दा बैफोर जानाय जानायनि मोनसे ओ जोंनि गेजेराव खुगाजों खुगा सोलिबोनाय एबा जों फोथायनाय मोनसे रावफोर बा बाथ्रा दङ दि। ओ माने बैफोर हाग्रानि बेदरफोरखौ जोङो बोसोराव ओ माने खनले खनले नङाब्लाबो माने खनसे जुदि जायोब्ला जोंनि देहा एबा ओ सोलेरा राफोद जायो होननानै जोङो माने फोथायनानै लायो आरो बेबायदि फोथायनानैनो जोङो माने खोनसेब्लाबो जोङो मैहुराव थाङो आरो जयै ओंखारलायनानै ज' मैहुर खालामना लाबोनानै जोङो बैफोरनि बेदरफोरखौ जोङो राननानै जाफैयो जयैनो गामियाव ओ बेबायदि खान्थिया जोंनियाव दङ ओ गोदोबो दङ बा दाबो गेजेर गेजेर जोङो बेबायदि थांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ औ नोंथां बुंनाया सैथो जोङो मैहुर खालामनो थांब्ला जों दिनै ज' ज' जाजाय थाङो गाव हारसिङै जोङो अरनबारियाव जों मैहुर खालामनो थाङा नङा होमबा
नंगौ
जोंहा फोथायनाय दङ बेफोरखौ माने मैहुर खालामनो थाङोब्ला जोङो मासे नङा मासे जोङो जिबखौ जोङो लानानै फैथारोसो फैथार थारो आरो नङा होमबा बेफोर रोखोम खालामनानै जोङो रायजो हिसाबैनो जोङो ज' ज' जाजाय जोङो बिदि जाफैनाया गोदो हुदाया जोङो दोङोमोन आरो मानोना गोबोदोनि मानसिफोराबो बिदिनो गोबां ज' ज' जाजाय जोङो ओ अनलायना जा जाबोयोमोन आथिखालावबो जोङो बिदिनो ज' अनलायनानै जोङो ज' ज' जा जाय जोङो दिनै सावरि बादालि जाबोनानै दिनै जिउ खुंबोदों आरो बर'फोराबो नङा होमबा जोङो मैहुर खालामनायाव जोङो गोबांखौ जोङो सोरबाया मैहुर खालामनायाव गोबांबो जखम जानो हागौ नङा होमबा नोंथां जेरै मोसा लख्राया जोङो जेनेबा नोंखौ बारसिननोबो हागौ नङाबा हाग्रानि मैसोआ बा हाग्रानि अमाया नोंखौ होसोनानै अरनोबो हागौ आरो बेखायनो जोङो गिनो साबधान जानानै जोङो गोबां मानसिया मैहुरावबो गोबां बिदिनो रुंसारि जाबोनायखौबो जों गोदो खो माने खोनाबोदों आरो जेनेबा बिदिनो हा मैहुर खालामनो थांनायाव बिदिनो मोसौ मैसोफोरजों सौथार जाबाय अमाजों अरजाबाय बा मोसा लख्राजों अरजाबाय बिदिबो जोंनि ओनसोलाव ओ माने ओ माने जाथाय जाबोनाय बेफोर रखम जा जाथायाबो जोंनि ओनसोलाव जादों नङा जायाखै नङा जादों आरो बेखायनो जोङो बैफोर रखम खालामनानै जोङो गोदोबो जोङो मैहुर खालामोमोन बर'फोरा ओ आथिखालाव जोङो ओ मैहुर खालामनाया जोंनि ओनसोलावहाय जों गैखाला नोंथां बेयो जोंनि ओनसोलाव ओ गासैबो माने बन्द' जाजोब्बाय आरो बेफोरखौ जोङो दिनै माने बाहायलिया आरो अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दाबो मैहुर खालामो नामा नोंथां
औ नोंथां बेखौ जोङो बुंनानै लानांगोन जेनेबा जोङो गोदो गोदायाव खालामनाय हिस हिसाबै माने आथिखालावबो माने जोङो बोसोराव खनसेब्लाबो थाङो आरो ना गामियै जयैनो सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफोर नङा जेनेबा जोङो सेंग्राफोर आरो बोरायफोर जयै ओंखारनानै जोङो बोसोराव खनसे ओ बबे गोजान एसे गोजान गोजान जायगाफोराव जोङो ओ बेफोर सेसा नेवलाय जाहामालाय बनहाफा बेफोरखौ जोङो नायगिरनो बा मैहुर खालामनो थाखाय थाङो आरो नोंथां जोङो बेबायदिनो जयै ओंखारलायनानै ओ थाङो ओमफ्राय जोङो मैहुर खालामना लाबोनानै जों बेफोरनि बेदरफोरखौ जोङो जाफैयो बेफोरबायदि खान्थिया जोंनियाव माने दाबो दङ आरो मानोना जोबोर मोजां नाङो नोंथां बेफोरबायदि जोंङो थांङोब्ला ज'यै खौसे माने जा बाजा जोंङो थांनानै जोंङो मैहोम खालामना लाबोनानै बेफोरबायदि जाफैनाय जों
अब्ला आं नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो आंनि गोबां मि मिथिनो लुबैनाय खोथाफोरखौ नोंथांनि फ्राय मिथिनो हानानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां अब्ला जोंनि सावरायनांगो खौ बेखियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय
औ गोजोन्थों नोंथां
औ